औ
औ खोनादोंना आब'?
अ खोनना दे बिनानाव।
औ मा खालामदों आब'आ?
दा नै मोनाबिलिनि ओरैनो दंगासिनो।
अ आं आबनो आब'दों मोनसे बाथ्रा सेयार खालामनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आब' दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ दे रायज्लायजागोन।
औ दा आब'जों ओ बोथोरफोरनि माखासे बोथोरफोरनि बा बाथ्रा रायज्लायनो होननानै आं कल खालामदों। जेरैहाय जोंना बोथोराथ' मोनद' बोथोर दोङ नङा होमबा।
औ
औ बे बोथोरानो जाबाय जोंनिया उदां बोथोर दुफां बोथोर गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर आरो मेसें बोथोर नङा होमबा।
औ
औ जोंना बोथोर लायै बोथोर ओ मा होनो थासारियाबो गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा आब'।
औ औ
औ दा जोङो ओ बोथोरफोरा जोंनि बोथोरफोरा माने गोलोम बोथोराव गोलोमो जोबोद गोलोमो माने थानोनो सान्थि मोना। फेननि सिङावसो थाबाय थानो गोनां जायो नै दा गोलोम बोथोर नङा होमबा आब'।
औ औ
औ दा जोबोद गोलोमो जों फेननि सिङावसो थानो गोनां जायो। आरो औ आरो जों लाइना दसे थांब्लानो बिगियान बैगियानारिफोरा दिहुननाय लाइना दसे थांब्लानो माने ओरैबायदि थानो हाया। जोङो बाहेरायावसो जोङो जिरायनानै दसे सम बारहोहरनो गोनां जायो आरो न' लाइन फाइसान्दै औ आरो सानफ्रावबो जोङो दंफां गुदियाव जिरायनानै दसे सम जोङो बार जानो हायो नङा होमबा?
औ
औ आरो जोङो मा होनो दुफां बोथोरावबो बेबायदिनो बिफां बोथोरखौ जोङो ओ एसे रानस्रावबो नङा गुदुंबो नङा एसे ओ आरामैनो जों बारहोहरनाय जायो आरोना।
औ औ
औ आरो जों उदां बोथोर उदां बोथोर माने माने बिलाइफ्रा ओरैबायदि जायो जेरैहाय रानज्रिं खुज्रिं जोबो आरोना दा आं जेरै बो उदां जायो दाउसिन दाउलाफ्राबो उदां जायो। आरो दंफां दंफां लाइफांनि बिलाइफ्रा एसे एनै खिलियो आरोना जे उदां उदां बोथोरखौ आरो जोङो मानसिनि लाइमोन समजों जोङो रुजुनाय जायो उदां बो थोरावनो माने मानसिफ्रा बहा थागोन बहा मागोन जायो आरोना।
औ
औ आरो जों दैज्लां बोथोर दाथ' दैज्लां बो थोर नङा होमबा आब'?
औ औ
औ दैज्लां बोथोर माइ गायनायनि बोथोर आरो अखा हायो गोबांनो जायगा जायगा दैबाना जायो दैज्लां बोथोराव आरो मानसिफ्रा बिदिनो नख' न'फोराबो बुखारलांजानो गोनां जायो दैज्लां बोथोर समाव दैबाना जानानै नङा होमबा?
औ औ
औ आरो जायफ्रा दैमा खाथि दङ बिसोरथ' गोबां माने बिनि खहा खहा जानाय बा मुलाम्फा जानाय बेफोरजों मोगा मोगि जाबाय थायो आरोना।
औ
औ आरो जों गोजां बोथोर गोजां बोथोरखौनो माने साबसिन होननानै आं सानो आरो बयनिख्रुइबो साबसिन बोथोर होनना आं सानो गोजां बोथोराव माने गानफब जोमफब औ गानफब जोमफब थानो हायो। बहाबा थाङोब्ला गानफब जोमफब जोङो बेरायहैनो हायो। आरो औ मुजा गस्ला बिदिनो थुफि गाननानै जोङो थानो हायो आरोन' आब'?
औ औ
औ आरो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें बोथोराव ओरैबायदि माने रानस्राव जायोना बोथोरा ह बे बो बोथोराव आरो गोबां उफ्रिया खेथिबो मावनाय जायो आबादफोर मावनाय जायो जेरैहाय बेसरफोर मावनाय जायो बा मैगं थाइगं ओ भिन्दियानो होन बा जोगोनारानो होन ओ लाइ लाफायानो होन गोबां माने गायनाय जायो। फोनाय जायो नङा होमबा?
औ
औ आरो दैज्लां बोथोरावबो मोननाय मैगंफोर दङ जेरैहाय मैथा मैथाजों नाजों सङोब्ला ओरैबायदि गोथाव जायोना मैथाफोरजों औ आरो दैज्लां बोथोरावबो जिंखा बहल बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं मोनो आरोना
औ
औ मेसें बोथोरनावबो बेबायदिनो माने जोबोद रान हास्रावबो जायो आरो मैगं आबाद मावोब्ला दै गोबां दै सारनांगौ जायो आरोना।
औ
खोनादोंना आब'?
औ खोनागासिनो।
औ आरो जोङो ओ उदां बोथोर बेबायदिनो दुफ्लां बोथोर, गोलोम बोथोर, दैज्लां बोथोर, गोजां बोथोर मेसें बोथोर बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर जोङो खाबजानो थाखाय गावबा गाव गोबां माने गावनि जिउजों ओ मुखुब जानानै थायो आरोना मानसि फ्रा औ दा आब'आ बे बोथोरफोरनि बेलायाव फंनैसो माने बुंनो हागोन ना आब'
औ
दे बुंनाय
ओ बोथोराथ' जोंनियाव मोनदर बाहागोनि दोङो आगोलाव नोंबो बुंलांबाय ओ जेरै मेसें बोथोर
औ
दै दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर गोलोम बोथोर उदां बोथोर आरो दुफां बोथोर
औ
ओ मेसें बोथोर होनोब्ला जोङो आसिन आरो काति बे समखिनि मेसें बोथोर होननानै बुंनाय जायो आरो बे सम बे समाव मेसें बोथोर ओ नि बायदिसिना आबादफोरखौ मावनाय जायो
औ
बैखिनियाव मेसें बोथोर समाव बै समाव माने एसेबां गोलोमाबो एसेबां गोजाङाबो आरो बिनि उनाव गोजां बोथोर
औ
बेनि उनाव बिदिनो गोजां बोथोरा ओ बिदिनो आघोन आरो पुस
औ
बे समाव गोजां बोथोरा जायो गोजां बोथोर बहर गोजां बो थोर आरो गोबां गोजां बै स समाव ओ गोजांनायनिफ्राय बारग औ मिहिर बोसोर सिरियो बे गोजां बोथोर औ जों गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां गुदुं जिबो गाननो गोनां जायो गोजाननिफ्राय बार गनो सहाय जोङो जुन्था मुजा जेकेट सुवेटार बायदि बेफोरखौ जोङो गाननानै गोजांनायनिफ्राय बार ग गोनां जायो आरो बै समाव मोदोमाबो जोबोर रानस्राव जायो आथिं आखाइफोरा ओ बिगुरफोरा गावनो हमो बिनिखायनो मोदोमफोरा जोोबोर रानस्राव रानस्राव जायो आरो बिनि उनाव बिनो दुफां बोथोर
औ
बे दुफां बोथोर समावबो बेबायदिनो गोजाङाबो गोलोमाबो बेबायदिनो जायो ओ बेबायदिनो मागो फागुन बै समाव बेनो बेनि उनावनो जोङो ओ फागुन सैथो बैसागो बे समाव माने उदां बोथोर आरो ओ बे उदां बोथोरनि समाव दंफांनि बिलाइफोरा सिरिजोबनानै ओ लान्थ' जायो।
औ
बिफांफोरा आरो हाफोराबो जिब गैयै रानस्राव जायो मानसिफोराबो बेबाय दिनो ओ रानस्राव रानस्राव ओ गोदाव सोराव जायो बेखि बोथोरफोरा माने बोथोर सोलायनो हमो ना बै समाव गोजां बोथोरनिफ्राय जि ओ दैज्लां बोथोर हाबनायनि ओ सम जायो बै सम माव ओ बेनिखायनो एसे बोथोरफोरा सोलायनानै बिदिनो ओ मानसिफोरा लोमजानाय साजानाय ओ गुजुनाय गगा मोननाय बेबाय बिदि बै समाव जायो आरो
औ
नों बिनि उनाव बैसागो सफैनाय लोगो लोगोनो दंफाङाव बिलाइ गोरलै खिलियो
बिनि उनाव आ जेठ आरो आसार दानाव दैज्लां बोथोर ओ बे समाव गायनाय-फुनायनि ओ सम जाबोयो गासैबो ओ आबादारिफोरानो बै समाव गायनाय फुनायनि लाहार फाहार लानो सम जायो।
औ
ओ बयबो दुब्लि फोथाराव ओ खोथिया फोयो ओ बिदिनो ओ साउन आसार सावन समाव बेबायदिनो गायनाय फुनायफोरा भर जायो आरो
औ
बायदिनो दैलां बोथोरावबो आरो बिनि उनाव गरम बोथोर बे समावनो गरम बोथोराबो जायो ओ
गरम निफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो गोबां माने ओ दंफां साया साया बिदिनो ओ फांखानि सिङाव बेबायदि बहा थागोन बहा मागोन जोबोर गरम जायो आरो। फांखा सिं सिं थानो थानो गोनां जायो दंफां साया नागिरनो गोनां जायो। ओ आखाइयाव गिसिब सिबनानै लायाबानो दसे फांखा गैयाबा आखाइयाव गिसिब लायाबानो थानो हाया बेबायदिनो गोबां गरम ओम मोनो आरो बे दैज्लां बोथोराव दा दिनैनि सावरायनाय खो बेखिनियावनो दोनथोमसै नामा बिनानाव?
औ दे दोनथ'जासिगोन दे आब' होमबा दे
औ दे